औ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा आंनि माथोखौ?
औ खोनादों नोंथां
औ गिओ बि गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां खोनादों ना नोंथाङा हेलौ हेलौ खोनादों ना नोंथाङा हेलौ नोंथां हेलौ ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोङो दिनै बैसागुनि बागै ओ फंनैसो सावरायनो होननानै आं नोंथांनाव हरदोंमोन नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनो बैसागु गुखौ ‌जोंनि हालामावहाय माबोरैहाय फालियो बेनि बागै आं फंनैसो फोरमायना होग्रोनोसै नामा नोंथां‌ ओ
औ औ नोंथां
बिदिब्ला जोङो नोंथां दिनैहाय जोंना बैसागुखौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा फालिबो गासिनो आरो ना नोंथां बे औ जोंहा गिबियावनो बैसागु खौ ओ मोननै बाहागोआव खुंनाय जायो आरो ना नोंथां जेरैहाय जोङो मोसौ बैसागु ओमफाय मोनसेया जादों जोंना मानसि बैसागु मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौखौ लानानैहाय ओ फालिनायखौ जोङो नु नो मोनो आरो ना नोंथां बैसागु जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ सोलिबोगासिनो बा जों गासिबो बुहुम नाङैनो बैसागु फोरबोखौ ओ फालिनायखौ जोङो नु नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय जों बर' सुबुं बा असमिया सुबुं बा गुबुन सुबुंफोराबो जेरै बेबायदिनो बैसागु फोरबोखौ फालियो आरोना नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ नंगौ नोंथां ओ बेबायदि बिदिनोहाय जोंनिया मोसौ बैसागुखौ माबोरैहाय फालिनांगौ होनोब्ला जोङो सत्र' दाननि जोबथा साननिफ्राय जोंना मोसौ बैसागुआ स्टार्ट जायो आरोना नोंथां। जेरावहाय जोङो बेयाव नांगौ मुवा फोरखौहाय जोङो बुथुमना लानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय बेयाव होनो थाखाय जोंनो नां माखासे मुवानि गोनांथि जायो जेरैहाय जोंनो पानि लाउ फान्थाव हालदै थाराय दिग्लि लेथि बिलाइ बायदिसिना फिथाइ सामथायाइ बा मुवा बेसादनि जोंनो गोनांथि जायो आरोोना नोंथां बेफोरखौहाय जोङो गिबियाव हो हानाय लागोनानिहाय बेंगल बा औवानिफाराइ जिरनाय माला सुनायखौ जोङ नुनो मोन आरोना नोंथां बेबायदि माला सुनानैहाय जोङो गिबियावनो मोसौनो गानहनाय जायो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां लोबनानै मोसौनो गानखांनानैहाय जोङो बे मोसौखौ मोसौनो गानहोखांना जेब्ला नि आरोबाव मोननो माला सुदेरबावनानै जोङो बेबायदिनो मो माखोना बिलाइ बा दिग्लि रिथि बिलाइफोरखौ ससे ससे लानानैहाय जोङो बे माला सुखानायखौ न'नि गलि बा उखुम मुदा बा बाख्रियाव जोङो थेबनायखौ जोङो नुनो मोनबावो आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो न'निनो जेरैहाय संग्रा आइजें आयलाफोरनिफ्राय हांगार सिथाबनानै थानाय जेरै थौनि हांगार बा सारायनि हांगार बेफोरखौहाय जोङो हल'नानैहाय मोसौनाव थाव होनानैहाय जोङो फोथा फोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोोना नोंथां जोंनिया बेयाव फ बेनिबो मोनसे जोंना सल' दङ आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय सल'आनो जादों जोंनिया जेरै गोदो गोदायथ' जोंनिया अरनबारियावसो मोसौखौ होना हरोमोन नङा हबा नोंथां जेरैहाय बैसागु बोथोरबा बेबायदिनो उदाङै बेरायनानै जाहैथों होननानै मोसौ थुखै खालि जोंना मोसौखौ अरनाव हागार हरोमोन आरो बेबायदिनो माने गोसोम गोसोम महाय जेराव बे मोसौखौहाय हाग्रानि माखासे जुनार जुनारफोरा जायो यैनि जाहनाव जोंना गिनानै खारथों होननानै गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो गोसोम गोसोम फोथा होननानै हरोमोननो आरोना नोंथां जायनि जाहनावहाय बेखौ जानाय जुनारफोराहाय गिनानै खारगोन होननानै फोथायनाय दङमोननो आरो ओरै ना नोंथां
औ
औ बेबायदिनोहाय जोंनिया मोसौ बैसागुखौ फालियो आरोना बेबायदिनो जेब्लाहा मोनाबिलि सम जागोन हायो दुब्लि फोथारनिफाराय होना लाबोबोला दिगिलिथि सि बिलाइ बा थाराय बिलाइजों जोङो होना लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि मोनाबिलि समावहाय जोङो जेरै मोसौनि गलिफोरावहाय लाइजौ लाइ गांसे बनानै आलारि बाथि बनानै गय जरा बा फाथै जरा होननानै जों खुुमनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोोना नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोङो गोदान फागा होननायखौबो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि अखानायैहाय जोङो जेब्लाना बैसागोनि से अबोला जों गिबियावनो दुैस्रां लोबस्रां लोबनानैह न'नि बाथौ थानसालियाव गिबियाव जोङो खुलुमगोरनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जाहाथे बोथोरनि बोथोरनि मोजाङै बो बोथोराव जोङो मोजाङै मोजां जाथों बा जोंनि बोसोरा मोजाङै मोजां बारलांथों होन्नानै जोङो बै सानखालि बैसागु बोथोरनि गिबि सानखालि जों फुजा होनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोंनिया नै सानखालिहाय जोङो बैसागु फालिनायखौ नुनो मोनो जेरावहाय जोङो गाैबो गासैबो सुबुंफोरानो बैसागु मोसानो ओंखारलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरै बर'नि बिदिनो दोरोङारि दख'ना गामसा दामनाय देनाय बेफोरखौ लानानै बैसागु मोसानो ओंखारनायखौ जोङो दानि आथिखाल मुगायाव गोबांखौनो नुनो मोनो आरोना नोंथां नोंथाङाबो बिदिब्ला आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नों थां नोंसोरनि हालामावबो माबोरैहाय बैसागु फोरबोखौ फालियो
औ थारैनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलल ओनसोलथिंजाय माबोरैहाय बैसागु फोरबोखौ फालियो होननानै जोङो नोंथां बेफोरबायदिनो खालामो ओ गिबियावनो जोङो मोननै जातनि दं नङा होनब्ला नोंथां ओ मोसौ बैसागु बेनि उनाव मानसि बैसा गो ओ जोङो उम सैद दाननि जोबथा खालारखालि मोसौ बैसागो हिसाबै खुंनाय जायो ओ बैसानखालि जोङो मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो जेरै मोसौ थुखैनायाव गोबां जोंनो मुवा बेसाद नांगौ जायो ओ बे फोर मुवाफोरखौ जोङो सानसे सिगाङावनो ओ दैमा सेर सेरनिफ्राय नङाब्लाबो जोङो सोरनिबा बारिनिफ्राय बा फोथारनिफ्राय नङाब्लाबो जोङो गलाफोरनिफ्राय बायनाबाबो लाबोनो हायो आरोना नोंथां बेखौ जोङो लानानै फैनानै न'आव दोनफैगोन बेनि उनाव जेब्ला बैसागु खालि फुङाव सिखारो अब्ला जोङो दुगैनानै दुगैस्रां लोबस्राङै बेखौ ओ खादाफ्राव बा संग्रायफोरावहाय ओ थुख्रा
औ औ
थुख्रायै हायो ओमफ्राय खावसे बाहागोखौ माला सुगोन आरो
औ औ नंगौ नोंथां बिदिनो
ओमफ्राय ओ सारायनि हांगारखौ हख'नानै ओ लाइ ओ‌ बेयावहाय थाव गुबैजों बेखौ मोजाङैनो लगायनानै औवा थरसे औवा मोनसे दाननानैहाय बेखौ थुख्राथाम महराव दाननानै बे खौ आरो खानानै बे गोसोमखौहाय बे औवा खाजाबनाय औवाजोंहाय फोथा थुना होनाय जायो मोसौनो। बेनि उनावहाय जोङो बे बिसोरखौ दैखरफोरनिफ्राय दै खावनानै लागोन नङाब्लाबो जों दैमा फोराव लानानै थुखैफैगोन आरोना नोंथां उम जोंङो मो मोसौखौ ओ थारायफोरजों बुस्रोनानै लानानै फैगोन होननानै लाना फैनायाव बेनि उनाव जोङो बै मोसौ थुखै बेयाव
होनांगौ मुवा बेसादफोरखौ जों हानानै लानायखौहाय आ थुखैनो लाबोब्ला ओ थुखैनानै बेखौबो
लावखार मेथाइ दोंनैसो खनो जेरैहाय लाव जा फानथाव जा बोसोर देर हानजा हानजा बेफोरबायदि होननानै नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों बेफोर बेफोरबायदिनो खालामलाङो आरोना जोंनिथिंजायबो बेनि उनावहाय जोङो मोसौफोरखौ सानसेनि थाखाय उदाङै फोथाराव हगारनानै होननाय जा यो ओ बेनि उनावहाय जोङो मोसौ बैसागुआव बेफोरबायदि थांबाय ओ बेनि उनाव जोङो ओ बैसाग दान बैसाग दाननि से खालार खालि जोंहा मानसि बैसागु बै सानखालि जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां ओ आफा इसोरनियाव जे बो बेनि थाखाय जोङो आरज गाब गोन बेनि उनाव जोङो न'खरनि बिमा बिफा बिबै बिबौ बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैखौबो ओ मान होनानै ओ जोङो बिसोर बिनिफ्राय बोर लागोन बेनि उनावहाय जोङो गामिनि गिदिर गोलाव फोरनिफ्रायबो बोर लागोन आरो बे सानखालि जों जोंहा जोंनाथ' रावनाबो गासैबो ओनसोलथिंजाय रावबो बे सानखालि मोसानाय जाया
औ औ
बिथिं जायगायाव खानानै जानाय जायो जों जेरैयो अमा बेदर बेफोर बायदिनो आरो ना बेनि उनावहाय जोङो
नै नै खालारनिफ्राय जोङो बैसागुखौ ओ खाम जथा सेरजा सिफुं लानानैहाय आरो हिनजावफोरा
दखना बिदन आर'नाइ ब्लाउस गोजा रेगे रेगां फास्रा खानायाव बिबार लानानै ओ खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै बयबो ज' ज'यै सेंग्रा सिख्ला सिख्लायानो जा बा बोराय बुरैयानो जा ज'यै मोसानो ओंखारलाङो
बेफोर बायदिनो जोङो मोसायो मोसायो स्नि सानहालागै मोसानानै जे मोसानायाव जोङो जाय रां बा माइरंफोर मोन्दों बेखौ जमायैहाय गामि ओनसोलावनो बा जों मोसा जाखिनि हानजाया मोसादों बेखिनियानो जमायै लावखार ओंखाम जानानै जोङो बे जोंनि बे बैसागुखौ ओ मोजाङै मोजां नै बिदाय हरो
औ नंगौ नोंथां
बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ खुंनाय जायो आरोना नोंथां
अ औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबोथ' जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
बे
औ